हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथा खुलुमबाय
नोंथाङा माबोरै दङ
आं दासान्दि मोजाङैनो दंथयो नोंथाङालाय
औ नोंथां आंबो मोजाङैनो दंथयो आं नोंथांजों मोन से आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां
अ ओ दाउ दाउ खौहाय माबोरै फिसिनाय जायो नोंथाङा मोनथिगौ ना औ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय अब्ला
औ दाउखौथ' जोङो ओ गासिबो न'खरावनो फिसिनायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ
न'खरनि फिसिनाय जायो दाउखौ। माने बे खौहाय ओ उन्दैनिफ्रायनो माने फिसिनाय जायो आरो माने गिबियावथ' दाउखौ फिसिनोब्ला बेनि फिसाखौ नांग्रोन नालाय दाउ फिसा नांग्रोगोन गिबियावनो दाउ फिसाखौ गुबुननिफ्राय हा लानानै फैबाय, बेखौ गिदिर खालामबाय फिसिनानै
औ बेखौहाय मोजाङै जोङो आदार होबाय थानां थांगोन आरो ना? आदार होनां गोन दै होनांगोन बिदिनो आरो बिनो बिखौ थानो थाखाय बिनो थानो था खाय जोङो मोजाङै ओ गन्द्रा बानायना होनांगोन आरो ना औ उम
ओ बेनिफ्राय बेखौ ओ फिसिनानै गिदिर खालामबाय गिदिर खालामनायनि उनावहाय आरो बेनिफ्राय आरो गोबां ओ जेब्ला दाउजो दाउजोनिफ्रायथ' जों गोबां बिदैफोर एबा बिदैनिफ्राय फिसाफोर मोननो हायो औ बिब्दिहायनो फिसिनानै बेफोरबायदि फिसिनानैनो बेफोरबायदि ओ गिदिर खालामबाय गिदिर खालामनायनि उनाव
बेखौहाय जोङो औ गिदिर खालामनानैहाय बेखौ जोङो ओ फान फाननानैबो रां मोनो आरोना नोंथां
औ नोंगौ
औ
ओमफ्राय गोबां रां मोननोबो हायो
औ नंगौ बेनिफ्राय जोङो बेखौहाय ओ बेदरबो जानो हायो। बेदरबो जानो मोनो। दाउ बेदराथ' देहानि थाखाय जोबोद मोजां नङा होमबा?
औ औ नंगौ नंगौ। देहानि थाखाय जोबोर मोजां।
औ नोंगौ।
बेखौहाय गोबां न'आवनो फिसिनाय जायो माने गोबां माने गोबां गासि
औ औ नंगौ गासै गोबांनि गास सैनिबो न'आवनो नुनाय जा जायो आरोना बिदि दाउखौहाय औ नोंथांनि न'आवबो दङ ना।
औ औ दङ।
औ। गोबां दङ नामा?
गोबां बेफोरबायदिहाय गोबां गैया इसे दं आरो।
औ नंगौ।
बेबायदिहाय बांद्राय ओरैहाय फिसिनाय जायाखै। माने गोबां गोबां गैयाब्लाबो एसे दङ आरो। बेफोरबायदिथ' ओ गासिनिबो नख'राव थाख खायो नालाय।
औ आरो खायसेया आरो खायसेया गोबां बेखौहाय फार्म बानायनानै गोबां फिसियोना।
औ औ नंगौ।
नोंथाङा बिदि नुफेरबायना?
औ बेफोरबायदि फार्मथ' नुफेरबाय। नुफेरनायालाय। अ बेवहाय गोबां माने जायखौ फार्म होनदों माने बेवहाय गोबां दाउ। फोरखौ लाबोनानै फिसिनाय जायो आरो गोबां दाउखौ फिसिनाय जायो। जे फार्म माने दाउनि मोनसे फार्म बेवहाय गोबां दाउ। फोरजोंसो मोनसे फार्म जायो नालाय। गोबां दाउफोर फिसिनाय नुनो मोनो माने उन्दैनिफ्रायनो फिसिनाय नुनो मोनो। उन्दै दाउनिफ्रायनो फिनायनानै नु
उम बेखौहाय बेखौहाय ओ दाउ दाउनो सानसेआवहाय खेबबेसे आदार होनांगौ नोंथाङा नोंथांनि बादिब्ला
औ औ दावनोथ गिबियावनो बिसोरनोथ ओ सोरांनाय लोगो लोगोनो फुङावहाय खनसे होनांगोन बेनि उनावहाय नोङो सानजौफुुबा बेलासे बेलासि समाव होनांगोन खनसे बेनि उनावहाय मोना मोना खनसे होनांगोन।
औ नोंगौ खेबथामफोर होजायो आरोना सानसेयाव औ आरो आदारजों लोगोसे दैबो होफानांगौ आरोना।
औ औ दै होफानांगौ। बिसोरो आदार जा थांनायनि उनाव दैखौथ नांखागोन नालाय । दे दे। गासिबो माने गासिबो जिबआनोथ' दै लोंनानैसो थांनानै थायो नालाय।
औ नंगौ औ बेनि थाखाय बिसोरनि थाखाय जोङो मोजां मोनसे थाग्रा बानायना होनांगोन आरो ना। जाहाथे बेयाव जेबो हाबनो हा हाया जा जेरैहाय ओम सियाल सैमा बेेफोरबायदि हाबनो हाया आरो ना।
औ।
औ।
बेनि थाखाय मोजां थाग्रा खुलि बानायनानै होनांगोन। नङाब्लाथ' बेसोर खौ माने गोबां माबा खालामनो हायो आरो माने गुबुन गुबुन जिब
फैनानैहाय बिसोरखौ जानो हागौ आरोना।
औ औ खहा खालामनो हागौ जानो हागौ बेफोरबायदिहाय ओ जेराव फार्म बानायग्राफोराथ' गोबां मोजां मोजां आदार होयो जेराव जों न'नि न'आव जों फिसिनायफोरनो होनो हाया। बिसोरो गोबां माने दाना हिसाबै बाहायनाय जायखौ होयो बिसोरो माने थाब देरनाय बेफोरबायदि होयो।
औ
बेफोरबायदि ओ फार्मफोरावथ' जों गोबां मा होनो बेखौ भेक्सिन एबा मुलिफोरबो होनायखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नुयो।
दे ओ दाउआ मोजाङै मोजां थांनानै थानो हायो
औ नंगौ आरो औ आरो दाउज्ला खासिबो बानायनो हायोना नोंथां?
औ औ नंगौ। औ नंगौ।
नोंथाङा नुफेरबाय ना नुफेराखै? दाउज्ला खासि आं आङो दिनैसिम नु फेराखै आरो ना नोंथां? थां औ
जोंहाबो बेफोरबायदि गैया माने खाथियाव दङ आरो नुफेरबाय औ औ नुफेरबाय औ औ नुयो बेफोरबायदि। दावज्ला खासि
ओमफ्राय जोंहाथ' गोबां बेफोरबायदि गोबां दाउ दं जेरै दाथ' न'आव फिसिनाय दाउ लकेल दाउ होनो बेखौ ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' बयलार दाउ दङ। बेनि उनावहाय आङो आरो बेनि अनगा आरो ओ मोनसे दाउनि जाद खोनाबावदों माने कयलार होननाय खोनाबावदों आरो।
औ नोंगौ खोनादों आंबो।
दाउआबो गोबां हाजार दं आरो। गोबां जाद दङ औ गोबां रोखोमनि औ गोबां रोखोमनि दाउ दङ।
आरो नोंथां आं नोंनाव मोनसे सोंनो ओ अमाखौ माबोरैहाय फियो नोंथाङा फोरमायना होलाय
औ औ अमाखौथ' ओ बेनि बागै आंनावथ' एसेबां एक्स
औ गैया गैनायाथ' जा मोनथिगौ बेखौनो औ जा मोनथिगौ बेखौ फोरमायना
औ औ माने अमाखौ थ' जों गोबाङानो गोबाङानो अमाखौबो फिसिनाय नुनो मोनो
औ औ बेखौहाय जोङो ओ फिसायावनो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो आरोना
औ औ औ नंगौ माने औ बेखौहाय फिसिनाय जायो आरो न'आवहायनो माने बेनि थाखाय ओमफ्राय बिनि आदार महरैथ' गुन्दै गाहाय आदार महरैथ' गुन्दै औ गुन्दै गुन्दैखौ होनाय जायो।
बो होनो हायो आरोना जोङो जेरैहाय थास' थास' बिफांखौहाय रुनानै थास' बिफां बा बायदिसि ओ मैगं बिगुरफोरखौबो होजायो आरो ना बिदिनो बेफोरजों लगायनानै आदार मह रै होनाय जायो आरो औ
माने ओ जों न'खरफोराव फिसिनायाथ' बेफोरबायदिनो माने माफा मानै फिसिनायफोरा माने बेफोरबायदिनो माने जों आदारखौ गाहाय गाहाय आदार हिसाबै बेनो गुन्दैखौ
गुनदैखौनो होयो औ नोंगौ
बे ओंखाम ओंखामफोरखौबो होनाय जायो आरो ओंखाम आरो मैगं बिगुर बेफोरखौ ओमफ्राय थास' बिफांफोरखौ हानानै बेखौ रुनानै होनाय जायो ओ गोबांथ' जों फानिलावफोरखौबो लु रुनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो नखरफोराव औ बेनि ओ बेनिफ्राय आरो बेखौ थ' न'आवल' नङा नालाय मोनसे फार्म हिसाबैबो गुबुनफोरा माने बेखौ फिसिनाय जायो फार्मफोरावबो फिसिनाय जायो फार्म खालामनाय जायो बेवहाय इसे आलादा इसे आलादायै बिसोरनो माने जाग्रा आदारखौ होनायखौ जों नुनो मोनो आरो इसे आलादायैहाय माने बेवहायथ' बिसोरो औ औ गोबां औ औ बेवहायथ' गोबां बिसोरनो दाना औ दानाफोर बो होनाय
आरो ओ बे अमाया फाय मासेया अमा मासेयाहाय ओ माबोसे फिसा जायो नोंथां?
औ आंथ' बेफोरबायदि मोनथिफेरा थेवब्लाबो जों माने अमाखौथ' माने ओरैनो जिथा जिनैथा बेफोरबायदि फिसा जानायखौ माने
औ नंगौ नंगौ औ माबेबा औ बिदिनो ओ दाइन, गु, जि, बेफोरबायदि जायो आरोना मा बेबा औ।
बेफोरबायदिहाय जानायखौ खोनानो मोनो माने गोबां फिसा जोनोम होनायखौ मिथिनो मोनो।
औ नंगौ नोंथाङा अमा बेदरखौ जाना नै मोजां मोनोना मोना?
औ जानानैथ' मोजां मोनो औ बेदरखौ।
औ माबायदिहाय जानानै मोजां मोनो जेरैहाय सावनानै, जाजायो बेखौ आरो ओ। एवनानैबो आरो संनानैबो जाजायो नोंथाङा माबोरैहाय जानानै बांसिन साबसिन मोनो।
आंथ' अमा बेदरखायहाय सावनानैनो बांसिन मोजां मोनो सावनानै जानो थाखाय। जायो सावनानै ओ। सावनानै जानोनो जोबोर मोजां मोनो सावनानै जानाया। माने बेनि ओ सावनानै जानानै जानाय आरो संनानै एबा एवनानै जानाय इसे आलादा जायो आरो मानोना टौनानै जानायनि माने मोदोमनाया इसे आलादा जायो आरो।
औ।
अ मोद मोदोमनाय आरो बेनि थावनाया इसे आलादा जायो संनानै जानाया इसे आलादा जायो। ओ नोंथाङाबो। औ औ।
औ जोंना समा जानानै फैबाय बिदिब्ला नोंथां लाखिथ'नोसै।
दे दे।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय।
दे बिदिब्ला।